अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आं ओरैनो जिरायगासिनो दं नोंथां।
नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनोसो कल खालामदोंमोन।
औ सावदाय जागोन।
देहा आरो बेरामनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन
औ औ सावरायजागोन दे
देहाया जोंनि आगोमा सम्फद नङा ओमबा
औ
जोंनि देहाया गाहामै थायोब्लासो गोसो मोदोम मोजाङै थायो
औ
नाथाय बेराम आरिजों भुगिनांब्ला देहाया लोरबां जायो
औ
देहाया माखासे आदार थादेरसानि आंखालाव गुबुन गुबुन रोखोमनि बेराम जानो हागौ
औ
बेफोरबायदि आदारनि थादेरसाफोरनि आंखालाव जानाय बेरामफोरा जादों आंखाल जा बेराम
औ औ
बे बेरामनि अनगायैबो माखासे बिस गोनां जिउसानि गेजेरजों गुबुन गुबुन बेराम जोंनि देहायाव जायो
औ
सासेनिफ्राय गुबुन सासेनिसिम गुबुन गुबुन रोखोमै गोसारनाय बेरामानो जादों सन्देरग्रा बेराम
औ औ नंगौ
सन्देरग्रा बेरामफोरा सरासनस्रायै बेक्टेरिया भाइरास आरो फेलौनिफ्राय जानो हागौ
औ
सनदेरग्रा बेरामा गुबुन गुबुन रोखोमनि दं।
औ
जेरै कलेरा, मेलेरिया, इनफ्लुयन्जा, जन्दिस आरो टाइफयड आरिया सनदेरग्रा बेराम।
औ औ।
सम बायदि बेफोरखौ होबथानायनि राहा लामा लाब्ला बेफोर बेरामनिफ्राय बारग'नो हायो।
औ नंगौ।
जोंनि आसामनि बारहावाया सिदोम जानायनि जाउनाव बेयाव सोदेरग्रा बेरामा गोबां आरो बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ
सिदोम बारहावानि थाखाय आसामाव एजमा एबा दाहाय बेरामनि अनजिमाया गोबां जायो
औ
माब्लाबा बे सन्देरग्रा बेरामफोरा मारखिनि महरबो लानाय नुनो मोनो।
औ औ।
जेरै कलेरा, दिसिन्ट्रि बायदि बेरामा ओनसोलाव साग्लोबनानै मारखिनि महर लानायबो नुनो मोनो।
औ औ।
जाउनाव बेरामजों भुगिनांनाय गोबां सुबुङा थैनोबो गोनां जायो।
औ।
बेनिखायनो बेफोर बेरामाव गोग्लैनायनि फ्राय बारग'नो थाखाय नांगौ रोखोमनि राहाफोर जों लानो गोनां जायो।
औ।
बिनिखायनोबो जों सानफ्रोमबो दुगैनानै आरो जि जोमफोरखौ सिखोन साखोनै लाखिनांगौ नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
आसुगुर खानायफोरखौ सम सम हास'बाय थानांगौ
औ।
आरो आदार जानायनि सिगां आखाइ आथिंफोरखौ साबोनजों मोजाङै सुना सुनानैसो आदारफोरखौ जों जानो नांगौ।
औ।
थि जखानि आदारफोरखौ जों जानो नांगौ।
औ नंगौ।
औ ज ज माइलेटिस गुबुंले आरो गुबुंले दै आरो आदारनि गेजेरजों गोसारो।
औ
एम'बिया मादि बेरामा दैै एबा आदारजों बे रोखोम दैखौ मोजाङै गोदौ होनानै गुसु खालामनानै लोंनांगौ गोथां मैगं-थाइगंफोरखौ मोजाङै सुनानैसो जानांगौ।
औ औ नंगौ
औ हामजाथाव मुलि जानानै आरो मुस्रि सोंनानैसो जोङो बायदि बेरामनिफ्राय बारग'नायनि राहा लामाफोरबो दङ।
औ नंगौ।
बेमारिजों नांजाब्ला बे बेरामा बारदेरनोबो हागौ।
औ
बेनिखायनो जोङो बेरामि सुबुं फोरनिफ्राय जेब्लाबो साबधान थानो गोनां जायो। बारदिंग्रा बेमारफोरखौ जों जेब्लाबो साबधानै थानो गोनां जायो।
औ
बेनिखायनो जेब्लाबो जों साखोन-सिखोन थानांगौ। बेमार-आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय दानिया नोंथाङा
देहा आरो बेमारनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो।
औ दा बिदिनो बेमार बुङोब्ला जेरै जोंनि जाग्रा आदाराव नांगौ बिबांनि एबा रोखोमनि बिदान्थिफोरा थायाब्ला गोबां रोखोमनि आंखालनि बेराम एबा आंखालथिनि आखुनि थाखाय बेरामफोरा सोमजिनो हमो
औ
बेफोर बेरामनिफ्राय देहायाव गोमालांनाय आदारनि बिदान्थिखौ ना ला बिदान्थिखौ जानानैनो रैखा मोननो हायो।
औ
भिटामिननि आंखालाव जाग्रा बेराम। फोर बुङोब्ला जेरै भिटामिन बिनि आंखालाव जानाय बेरामा जेरै एनिमिया। बिदिनो भिटामिन बि वानआव जानाय बुङोब्ला जेरै बेरि-बेरि बेराम बिदिनो भिटामिन के बायदियाव जेरै हेमर' हेट एबा थै गनाय बेराम बायदिफोर आरो बिदिनो प्रटिन गोनां आदार मोनजायै रोखोमसे बेराम बुङोब्ला जेरै कनासि
दरखार
थाखाय जाग्रा बिदिनो भिटामिन ए नि बुङोब्ला जेरै निकथालन पिया एबा कुकुरि खाना बेफोरबायदि बिदिनो भिटामिन सि नि आंखालाव जानाय बुङोब्ला स्कार भि बिगुर बिगुर रोखोमसे बिगुरनिनो बेराम बेफोरनो आरो बिदिनो एयदस एयदस मुंनि बेरामा मोनसे गिख्रंथाव बेराम।
औ
बे बेरामा हिउमेन एमिउ भाइरासजोंबो सोमजियो।
औ
बिदिनो बेखौ फाहामनायनि जेबो मुलि एबा होब थाग्रा मुलि दिहुननो हानाय जानानै फैयाखैमोन आरो
औ
दा बिदिनो बेरामनि बेराम खौ बिदिनो गाहायै मोननै थाखोआवबो राननाय जायो जेरै सनन्देरग्रा एबा बारस्लायग्रा बेराम
औ
आरो बिदिनो सनदेरग्रा नङै एबा बारस्लायै बिदिनो सन्देरग्रा बेरामा सासेनिफ्राय गुबुन सासेनाव गुजुनाय एबा हारसिंनायनि जाउनाव सोमजिनाय फिसा दै थरथिंनि हेफाजाबै सन्देरो
औ
बिदिनो भाइरास बेक्टेरिया मैखुन आरो फिसा एम्फौ एनलाफोरनो बेरामनि गाहाय जिउ सा आरो
औ
बेफोर जिउसाफोरा सासेनाव गादब खांनायनि उनाव बिदिनो गुबुन सासेनाव हाबनो लामा नागिरो आरो
औ -औ
बिदिनो माब्लाबा समाव सन्देरग्रा बेरामनि जिउसाया सुबुंनि देहायाव थानायनि जेबो गोहोम खोख्लैया सासे गुबुननाव सिरियै बारस्लाय लांफिननोबो हमो आरो
औ
बारस्लायै एबा सन्देरै बेरामा सासे सुबुंनावल' जाबाय थायो बिदिनो गुबुननाव बास्लाया लाबासिनो सासे सुबुंनावल' बिदिनो हाब हाबनानै थायो आरो
दा दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ'निसै नोंथां
औ -औ दे